औ नोंथां। खोनादों आं नोंथां। नोंथां आ खोनादोंन!
आंबो खोनादों अ नोंथां अब्ला जों मानि सायाव सावरायनो?
नोंथां जोङो जोंनि उम बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां! अब्ला नोंथाङा फोरमायगोन ना आं फोरमायगोन नोंथां?
आं फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
दे होनदों
अ जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंहा गोबां दं नङा होमबा नोंथां! ओ जेरै जोङो बुंनो हायो अनला ओंख्रै साम' ओंख्रै सबायाइ ओंख्रि, नारजि ओंख्रै, नाफाम, खारै ओंख्रै बायदि बायदि दं आरो जोंहा अब्लाबो जोङो दा जों समाबो बारा गैया बेखायनो जोङो। ओरैनो मोननैसो ओंख्रिखौ जों बोरै बोरै बानायनाय जायो बेनि बागै फोरमायलांनोसै आरो नोंथां आङो दा नोंथांनि गिबियाव खारैखौ बोरै बानायो बेखौ फोरोंसै आरो बर'नि खारै बा सदा गिबियाव जोङो खारैखौ बोरै बानायो होनोब्ला जोंहा खारैखौ बानायनायनि माखासे आद'ब फोर दङ आरो जोङो खारैखौ गिबियाव बानायनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनिफ्राय बानायनो हायो जेरै जोङो ओ बेसरनि साबानिफ्राय बानायनो हा हायो। ओ मदुफुल ओ बि बिफांनि जि रोदा बेनिफ्राय बानायनो हायो। थालिर बिफां आरो थालिरनि जि मादा बेनिफ्राय बानायनो हायो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ मुवानि मोननो हायो आरो। सबाइनिफ्राय जोङो मोननो हायो सबायनि साबानिफ्राय बिदिनो आं थालिरजों बोरै बानायो बेखौ फोरमायनोसै नोंथांनो। ओ जोङो थालेरनि खारै बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा खालामग्रोनांगौ थालिरखौ जोङो बिफांखौ दानफायनानै लाबायना बिफांखौ दानफायनायनि उनाव नोंथाङा बै बिफांखौ नों दानफायनायनि उनाव ससे ससे ओ जेनेबा नोंथाङा नै फुट बा थाम फुट खान्दा खान्दा खान्दा दानस'नानै लानांगोन आरो बिदि दानस'जोब जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङै आसि आसि दानखावजोबनांगोन आरो फिसा फिसा फिसा फिसा जाहाथे सान्दुङआव मोजाङै राननो हायो बिदि दानखावनानै नोंथाङा सान्दुङाव मोजाङै फोरानदो आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा मादाखौबो खालामनो हायो मादाया साबसिन जायो थालिरनिया मादाखौ औ गिबियाव नोंथाङा दानख'नानै लादो, बेनिफ्राय गोबा गोबायै दानखावदो बा दानसख्लाबनानै लादो बेनिफ्राय बेखौ सान्दुंङआव मोजाङै फोरानदो बिदिनो सान्दुंआव मोजां फोराननानै जेब्ला बियो रानो बेखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन रानोब्लाथाय बेखौ मोनसे मोजां जायगायाव जेनेबा नोंथाङा सावनांगोन। सावनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा जायगाखौ फोसाबग्रोनानै लाग्रो सोरगिदिं जाहाथे बेयाव माखासे माखासे मुवा बेसादफोर थाफाया जेरै खानायदों माबा माबि बेफोर थाफाया बेनि थाखाय बेखौ जायगाखौ साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांङा साफा खालामनायनि उनाव बै जि थालिरखौ राननानै लादोंमोन बेखौ खौ मोनसे जायगायाव दल'र ज' दोननानै बै थालिरखौ नोंथांङा सावनानै होनांगोन आरो सावनानै होनायनि उनाव नों बेखौ मोजांङै एरे एरे होनांगोन जाहाथे बियो मोजाङै खामजोबनो हायो। बेनिफ्राय बिदि सावखांनायनि उनाव नोंथांङा ओ बै जे हांगार बेखौ नोंथाङा ओम जमा खालामनांगोन आरो। हांगारखौ जमा खालामनायनि उनाव नोंथाङा उम बेखौ ओ खारै सरनो थाखाय नोंथांङा जोंहा खारै सरग्रा गोदोनिफ्रायनो मोनसे आगजु बाहायोमोन आरो जेरै जोङो बुंनो हायो नालेंखर थख्रा नालेंखर थख्राखौ खावसे दानखावबाय खावसेखौ खौ जोंङो लाखिनानै बेनिफ्राय बैखौ ओ जि खिथु नालेंखर थख्लानि जि खिथु बेखौ गुदुं सु खुफ्लंनांगौ आरो जाहाथे बेजों खारैआ सरोबा गलांनो हायो बेनिफ्राय जोंङो बै नालेंख थख्रयावनो जोंहा मा बाहायोमोन सरनो थाखाय मुस्रि बायदि जोङो नालेंखर बिफांआवनो माखासे माखासे जोंङो मुस्रि बायदि बेेजे मोननो हायो बै बेेखौ जोंङो बै सिं थाराव होयोमोन आरो नालेंखल सख्रानि सिं थाराव बेनिफ्राय जोंङो बै नालेंखल थख्रायाव मा खा खारैखौ बा बे हाथ'फ्ला जि नारें ओ थालिर सावनाय हांगार बेखौ जोंङो मोजांङै सोनानै लाबाय नालेंखर थख्रायाव बेनिफ्राय नोंथांङा सायाव मोजांङै लासै दै लुयै लुयै होनांगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांङा जे नालेंखर थ' खख्रानि सिंङाव जग बा थग्र गिलास बा माखा माखासे जेनेबा आजावनो थाखाय खारैखौ आजावनो थाखाय मुवा दोननांगोन आरो जाहाथे बेयाव जमा जानानै हायो बेनिफ्राय नोंथांङा सायाव दैखौ लुनानै होनांगोन आरो बेनिफ्राय दै नालेंखर थख हलं गलंनि गुदुंजों खारैया लासैनो गसरलांबाय थागोन आरो बिदि बिदिनो ओ बिदिनो जोङो जेब्ला गसर खांङो अब्ला नोंथाङा ओंख्रियाव होब्रबनोब्ला ओ सरब्रबनो हागोन बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा ओंख्रियाव होनो आन्थाम मोनबाय सुरखांबाय अब्ला नोंथांङा बै नालेंखर थुख्रा बा खारैखौ दै होनो नांला आरो आरो बेलेगाव थिखांनानै दोन्थ'दो नोंथांङा नांगौबा नांगौबा दै दै होनानै सरबाय थानानै बाहायनो हागोन आरो आरो नोंथांङा खेबसेनो सरखानानैबो दोननो हायो। खेबसेनो सर खानानै दोनोब्ला नोंथांङा मोजां जायो मानोना जोंङो उनाव बारे बारे सरबाय थानो नाङा खेबसेनो सरखानानै दोनोब्ला बिदिनो जोंङो खारैफोरखौ बाजारावबो फाननाय नुनो मोनो आरो दासान्दिथ' गोबां मानसिफ्रानो खारैखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरजोंनो जोंङो ओ बेफार फालांगियाव ओ बाहायबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो। थ' जोंहा नोंथां जोंना उम खारै जि बानायनाय आदब बियो बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथां नोंथाङाबो माबा बुंनो नामा बेनि बागै
औ नोंथां नोंथाङा ओबा खारै बानायदोंना नोंथां? अब्ला नोंथां जोंङो बे खारैजों माबोरै ओंख्रिखौ संङो आं आं बेनो नोंथांनो फोरमायना होनसै आरो। दा खारैजों ओंख्रिखौ संनायनि जोंहा गोबां गोबां ओंख्रि दं जोंहा खारै सं खारैजोंं सं संजानाय ओ जेरै जोंङो बुंनो थांङोब्ला अनला दङ जों दा नार्जि दं जोंहा आरो बिदिनो गोबां माखासे ओंख्रिफोर दंबावो आरो दा ओ जों आं नोंथांनो नारजि नारजि नारजिखौ माबोरै संङो आं बेखौनो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो।
ओ दा जोंहा नारजि ओंख्रि संनाय होनोब्ला जोंहा नारजि ओंख्रिया जोंनि बर'नि दोरोङारि माबाजों मोनसे जोबोद मोजां सोमोन्दो दं जायखौ जोंङो ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरो बे नारजि ओंख्रिया गोखा जायो। जोंङो नारजि ओंख्रिखौ सिगांङाव
मा खालामनांगौ?
ओ नारजि ओंख्रिखौ सिगांङाव जोंङो नारजि बिलाइखौ जोंङो सोमनांगौ। ओ सोमनानै मा खालामो? जोंङो बे गेजेराव थानाय बिलाइनि माखासे रोदा बेखौ जोंङो गारनांगौ आरो, दा जोंहा रोद दाखौ गाराबा मा जायो ओ जोंहा बे ओ संनायाव जोंहा खस्थ' मोनो। बा जोंहा संनायाव बारा माबा जाया आरो दा बिदिनो जोंङो फार्स्टआव नारजिखौ जोंङो सोमनानै जोंङो बिलाइफोरखौ एसे माबा साफा खालामदो। बि उनाव जोंङो नारजि बेखौ रुदो आरो खारै एसे संख्रि एसे होनानै, मानो होनना बुंङोब्ला? खारै होनानै रुयोबा जोंहा खारैया गुरै खालामो आरो ओरिमोनहोयो दा बिदिनो जोंङो बेखौ रुदो रुनानै गेब्लेयोबा जों बेखौ सादो। ओ सानानै मा खालामो? ओ सानानै जोंङो बेखौ दोनथ'दो आरो गेब्लेहोनानै। दा बिनि उनाव जोंङो खालामदो एबार मा खालामनांगौ एबारहाय जोंङो बेदरफोरखौ एवना लादो आरो। बेदरफोरखौ एल एवना लानो जोंहा नारजिजों जोंङो अमा ओंख्रिखौ संङो। अमाओंख्रिजों जोंहा नारजि बांसिन मिलौ दा जोंङो गिबियावनो बेदरफोरखौ मोजांङै थाव संख्रि बानलुजों जोंहा संनानै लादो। एवनानै लादो बेदरखौ मोजां गलि होदो मस्ला मस्लि नोंथांङा मा माखौ होनो मोजां मोनो होदो। दा बिनि उनाव बिनि उनाव जोंङो मा? ओ बेयाव बै जोंङो रुनानै बा सानानै लानाय नारजिखौ जोंङो होसनदो आरो। दा होसननानै जोंहा मोजां बेखौ गोदौ होदो गोदौ होनोनानै जोङो बेयाव संख्रि साखिदो बा खारै साखिदो बेनि उनाव बिनि उनाव जोंङो माबादो ओंख्रिखौ जोंङो सारै संस्रा नानै जों खांनो हाबाय आरो दा नारजि ओंख्रि जोंहा संनायनि बा जोंहा बेखौ जानायनि जोंहा जोंनि बर' दोरों बर'नि दोरोंङारि माखासे नेमखान्थिजों गोबां माखासे माबानानै दङ। जोंङो गिबियाव बुंनो हायो जोंङो नारजिखौमायाव बाहायो जों नारजिखौ जोंङो जेब्ला जोंनि गामियाव सासे सुबुं थैयो जोंङो बे सुबुं थैब्ला जोंङो गोथै गोथै बारियाव जोंङो बेखौ सावहैगोन बा जों बेखौ मा खालामहैगोन सावहैगोन बा जोङो बेखौ फुबैगोन। दा जोंहा बिदिनो दैस सेराव दुगैनानै फैयो दैसायाव दुगैनानै फैयो दुगैखांबा जों मा खालामो बे नारजिलाइखौ अरस्रिनानै गारबोयो आरो। बा नारजि बिलाइखौ अरजिरनानै गोरोबोनानै मा खालामो जोंङो? बे बेजों बे थैनाय मानसिजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला होननानै जोंङो मानिनानै लायो आरो। दा बिदिनो जोंहा बे जोंनि मोनसे बर'नि दोरोंङारि मोनसे नेम‌ खान्थि। जायखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो मानिबोदों आरो जों मानिलांबाय थागोन। दा नारजि ओंख्रिखौ जोंङोओ आलासि दुम सुफैयोबा संनानै जाहोआ जोंनि बर'नि माबा गेजेराव बे गैया। मानो होनना बुङोब्ला जोङो नार्जि ओंख्रिखौ जोङो मा खालामो? बिदि गोथै गारनायाव जोंहा माखासे ओ बेजों सोमोन्दो लाखिला माला होननानै जों बिदियावसो बाहायो नालाय। दा बिदिनो जोंङो नारजि ओंख्रिखौ जोंङो आलासि दुमसि फैयोब्ला संनानै जाहैयोब्ला ओ जोंहा बैजों सोमोन्दोआ गाज्रि जागोनदां जोंहा बैजों सोमोन्दोआ माबा जागोनदां बिदिखौ साननानै जोंङो ओ नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोनाय जाया आरो बिदिनो जोंहा जोंनि गेजेराव माखासे ओं ख्रि दंबावो जेरै-ओ नारजिजों औ माबाजों संनाय खारैजों संनाय। ओ गोबां ओंख्रि दङ जेरै- उम अनला ओंख्रि दंबावो जोंहा अनला ओंख्रिखौबो जों बिदिनो सङो। जोङो सिगाङाव ओ अनखौ सोमना लानानै बेखौ दै सर' होनानै देनांगौ। ओ देनानै जोंहा बेखौ अन गुन्दै बानायनांगौ। अन गुन्दै बानायखांनायनि उनाव जों बेखौ दोन्थ'दो। दोनथ'नानै जोङो बेवहाय मा बेदरखौ बेदरफोरजों सङोबा जों बेदरफोरखौ आरामनो थाव संख्रि बानलु होनानै एवदो। एवनानै जोङो जेब्ला बेयाव दै होगोन। दैखौ ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौहोनानै जोङो बे अन देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो लखबनानै होनांगौ आरोओ फ्रि फ्रि होना होनांगौ। जों फ्रि फ्रि फ्रि होनानै जोंहा मा खालामो उम उम फ्रि फ्रि होनानै जोङो बे अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि होनानै। जों एरबाय थानांगौ आरो नङाबा जोंहा माबाया ओंख्रिया लादुरा जायो। थिग बेबायदिनो जोङो फ्रि फ्रि होखांनायनि उनाव आ जोङो आरामनो बिदिनो अनफोरखौ देदो औ माबादो फ्रि फ्रि होनानै जोंहा बिदिनो खारैखौ होनानै होदो। खारैखौ होखांनानै जोङो ओंख्रिखौ मोजाङै गोदौ होदो गोदौ होनानै जोङो साखिदो। साखिनायाव जोंहा खारै संख्रिफोरखौ साखिनांगौ। दा बिदिनो जोङो मा खालामनो हायो ओ गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाफोर होनानै जोङो बेखौ आराम गोथावसिन बाननो हायो आरो। दा बिदिनो नोंथां जोंनि गेजेराव गोबां माखासे। खारैजों संनो हानाय दोरोंङारि ओंख्रि दङ। ओ जोङो बेखौ फाथो दोलोआव बाहायो। दा जोङो उननि समाव ओ माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायबावगोन। आं बेखौ आसा खालामबाय नोंथां। दा जोङो समावबो जाबाय दोनथ'लायसै नामा नोंथां औ औ दे नोंथां दे।